औ
औ नोंथां खोनादोंना? अ नोंथाङा मा खालामगासिनो? फ्राय?
अ दङ आरो ओरैनो जिरायनानै
औ ओंखाम जाखांबाय नामा?
औ जाखांबाय।
दायो होनबा फ्रि दङ' नङा होनोमबा।
औ दङ' फ्रि दं
औ आं दा मोनसे टपिक लानानै नोंथांजों एसे सावरायनो होननानै फैदोंमोन।
औ सावरायजागोन।
जों दा एसे दैनि सायाव सावरायनोसै नङा होनोमबा।
औ औ।
औ दा ओ‌ नोंथाङा एसे फोरमायनानै हो जे ओ दैखौ जोंनो मानि थाखाय गोनां बा दैनि थाखाय दैबानानि थाखाय बा दैनि थाखाय दैखौ लानानै माबायदि खहा गोहोम गोग्लैयो सुबुं माहारिनि जिबाव बा दैया जोंनि थाखाय ओ मा मा खामानियाव बाहाय जायो एसे सुंथाब बिमुं लाखिदो नोंथाङा।
औ नोंथां औ ओ। दै होनोब्लाथ' जोंनि थाखाय दैयाथ' जोबोद गोनांथि। जोंनि थांनानै थानाय सुबुं माहारिनि थाखाय ओ जोंनो ओ सान फ्रोमबो माने जोङो देइलि लाइफआव माने जोंनो दै-दैखौ नांगौ जायो।
औ औ।
जोंनो लोंनो थाखै मानसि सुबुं माहारिनो जों दै गैयाब्ला जों बोरै थांना थागोन?
औ।
ओंखायनो दैया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो दैया मानोना जोंनि ओ आबाद मावनायफोरावबो गोबां माने हेफाजाब होयो। जों दै गैयाब्ला जों आबाद मावनायफोराव ओ आबादाबो ओ जाया।
औ।
ओ माइ गायनाय माइ गायनायावथ' गोबां थि माने दैनि गोनांथि जायो।
औ नंगौ।
दै गैयाब्ला जों बोरै खोथिया फोगोन जेरै जों माइ गायगोन? जों बोरै आबादफोरखौ जों मावगोन आरो दैया गोबां माने जोंनि थाखाय ओ सुबुंफोरनि थाखाय गोनांथि जानानै फैदों। ओ। आरो आं बुंनो सान्दों गोबां माने जायगाफोराव दैनि खमि बेबायदिनो ओ जानानै फैदों। बेबायदिनो गोजान ओ जायगाफ्राव जों खोनानो मोनो बेबायदि दैखौ जोङो ओरैनो मोना। ओ जों माने। बायनांगौसो जायो। माने जोङो बायब्लाबो। जों माने दैखौ बेबायदि जोबोद खस्थ'नि जों सानसेयाव माने खनसे खननै बेबाय दिल' जों मोननाय खौ मोनो आर ना जों माने जोंनि बायदि बेबायदि एभलेबेल दैखौ जों नुनो मोना जोंनि बे एरियायावसो ओनसोलावसो
औ
गोबां माने दैफोरा एभेलेबोल औ ओंखायनो जों माने जोंनि दैखौ माने जों भेलु खालामा। माने जोङो ओरैनो बाहाय गारला बायो। जोंना दैया मेरलाखा होननानै।
औ हेल'।
गोमा सुबुं माहारिफ्रा ओ ख' बेबायदिनो खस्थ' गेजेरजों सैसोना
औ औ।
एभेलेबेल खाय सुं माहारिया ओ बिदिनो बांसिननिफ्राय बांसिन बेबायदि दैफोरखौ बाहायनो ओ गारसावलाबायो।
औ औ। हेल' खानादों ना नोंथां?
लोमसावनानै गोबां बेबायदिनो बाय बायला जिला बे जायगाफ्राव बेबायदिनो
जानायनि जाहोन जानानै माने एबा फोरखौ जों हायाखै गोबां प्रब्लेमाव जों सैसोनानै ओ थानांदों। एबा जों बिब्दिनो सैसोनानै ओ फैनांदों आरो ना।
औ औ। औ
नोंथांङाबो एसे फोरमायना होदो ओ दैया जोंनि थाखाय मानो गोनांथि आरो मा खहायाव मा खहा खालामो?
औ औ दा ओ दै होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओ हा बिमानि मोनसे गोनांथार मुवा एबा जों सानफ्रोमबो बाहायबाय थानाय मोनसे ओ जिनिसार नंङाबा नङा ओनबा?
औ औ
हेलौ औ दा बे ओ दै नंङा बानो जों गासैबो खामानिखौनो मावनो हाया नङा ओमबा दे दे दा जों ओ गायनाय फुनायनि बोथोर फैदों जे माइ गायनाय दा बेफोराव जोंनो गासैबो खामानियावनो जोंखौ दैनि गोनांथि जायो नङा ओमबा? हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ
औ औ
हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ खोना
खोनादों।
औ
अ दा ओ बे बेदिनो ओ दैया जोंनि थाखाय सुबुं माहारिनि जिउआव जोबोर गोनां गोनांथार आर दा ओ बुंनो थाङोब्लाथ' गुबुन गुबुन जायगाफोराव जेरै राजस्थान बा बेफोरबायदि ओ ओनसोलाव दा दैनि जोबोद ओ गोब्राब आरो नङा ओमबा मोननो थाखाय। दा औ दा जोंनि बा बेफोर आसाम बा बेफोरबायदि हायाव हादाबाव दा जेरै दैनि थाखाय गोबां ओ एभेलेबल दा जों दैखौ नांगौबानो मोनो ओ बा फुख्रिनिफ्राय बा खायसेया बरिं निफ्राय लायो खायसेया दैमा दैस फ्राय जेरै जेरैखि जाया जों मोनलाबायो नङा ओमबा? दा औ बेबायदिनो जों ओ जोंनि जोंनि ओ ओनसोलावफोराव बा साखाथियाव थासोला बायनायखाय जों एभेलेबेल ओ मोननायखाय जों माने दैखौ एसेबां भेलु होआा होननानै नोंथांङा होननाय बायद बिदिनो आंबो सानो आरो नङा ओमबा?
औ औ
दैनिफ्राय ओ दैखौ जों ओ दैखौ जों जे ओ मोनसोगारो भेलु दोंङो थेवब्लाबो जों दैखौ ओ बेसेन होनानै बायो नङा ओमबा बेसेन होनानै बथलफोराव अफ पिउरिफाय खालामनानै उम बायनाय दैखौ लोंङो नङा ओमबा बा ओ दैया जोंनि थाखाय ओ ओरैबायदि गोनांथार माने जों गासैबो समाव दैखौ जे ओ लांफानानै गिदिंनो हाया बा
औ
लांफानानै गिदिंनो हायाबा बेखायनो जों ओ गुबुन गुबुन जायगायाव थांङो बेफोर जायगायाव जेनेबा दैखौ गांनाय जोंनि देहाया नांगौ जायो नङा ओमबा? दा बेफोर ओ गांनाय समाव लोगो लोगो जोंथ न'निफ्राय दैखौ लांफा जोबनो हाया स जों दैखौ ओ गुबुन जायगायाव थांनानै बाबाब बायनानैबाबो ओ जोंनि देहायाव सोनो गोनां जायो बा लोंनो गोनां जायो नङा ओमबा? दा औ जोंनि देहायाव ओ दैनि जोबोद जोंनि देहायावबो दैनि जोबोद गोनांथि जेरै ओ जोंनि देहाया दै नङाब्लानो ओ दि हाइद्रेस जेनबा दै गै दैनि खमि जागोन दा बेनिफ्राय बेनि थाखायनो जोंनि गासिबो मोदोम बा बडि सोलेरा बा ग्रथफोरा मोजां जानाय नङा बा ओन्दै गथ'फोरनियाव जे दैनि थाखाय ओ दै दैनि खमि जायोब्ला उन्दै बैसोफोरनियाव ओ जे बिसोरनि ग्रथ फोरा मोजां जानाय नङा जे जों ओ रांख्रबलाबायनाय बेफोरबाय बिदि माने गोबां बां प्रब्लेमस बा अ अक्सिजेन मोनै बेफोरबायदि बे बेरामा जानो हागोन आरो दा दैनि थाखाय ओ मोजां बुलामफाब ओ बेफोरनो जे ओ दै दै नङाब्लानो गासैबो खामानियानो जाया जेरै दा जोंनि ओ माइ गायनाय बेफोर बेफोरावबो नोंथाङा होननाय बायदिनो बे ओ दैनि थाखाय जोबोद गोनांथि नङा होमबा? दाथ' दै नङाब्लानो जेबो खामानियानो जाफुङा जेरै दै नङाबानो फांसे लाइफाङा ओ सिखारनो हाया थांनानै थावरिनो हाया नङा होमबा‌? जेरै सान्दुं गोसायाव औ सान्दुं गोसायाव ओ थानाय लाइफां आरो दैनि जिब थानाय जायगायाव थानाय लाइफाङा लाइफांनि दिफारेन्स बुहुत बेलेग नङा होमबा? जेरै औ सान्दुं गोसायाव थानाय लाइफाङा ओ जेरै रांखबला लांगोन जेरै बे दै मोनैनि थाखाय गावखौ थावरिनो हायै जालांगोन नाथाय बिथिं गुबुन फारसेथिं जिब थानाय बा दै थानाय लाइफाङा ओरैबायदि मोजाङै ग्रथ जागोन जायनि जाहोनाव बेयो दै मोनगासिनो रोदानिफ्राय नङा होमबा? बेफोरबायदिनो ओ खहानि बागै बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि गेजेराव दैनि दै-दैखौ लानानै बुंनो थाङोब्ला जोंनि गेजेराव मेइनलि जानानै फैदों दैबाना नङा होमबा दैबानानिफ्राय गोबां खहा जायो मानसि सुबुं माहारिनियाव औ । सुबुं माहारिनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैयो दै बानाया जेरै दै जेरै बे जाथाया दैनिफ्रायनो जानाय जाथाय जिहेथु जों बेयाव बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां गोलाव जागोन नङा होमबा नोंथां? दा औ दैखौ जोङो बेफोरबायदिनो ओ नोंथाङा होननाय बायदि जेरै भेलुलेस खालामनाङा जेनेबा दैखौ जों ए अननानै बाहायनांगौ बा एसेबां नांनायनिख्रुइ बांसिन बाहाय बाहायनो नाङा । बा ओ बांद्रा-बांद्राय ओ नाङै खामानियावबो जेरै दैखौ हाजासे बाहायनाङा जे एसे ओ जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआव एसे होबथानानै बाहायनांगौ आरो नङा होमबा? दा औ बुंनो थाङोब्लाथ' औ । जोंनि ओ जोंनि हादराव बा जोंनि बुहुमाव मुलुगमायाव गोबां दैफोरानो ओ जोंनि हानिख्रोय बारा सिन नङा होमबा? बेफोर दैफोरा गुबुन फारसेथिंजाय ओ जमा जानानै दङ' बा बरफ महरै दङ' आरो नङा होमबा नोंथां? हेल' खोनादोंना नोंथां? औ दा ओ दैया जोंनि गुबुन गुबुन गुबुन फारसेथिं जाय एज ए अ बरफ महरै जानानै दङ जायखौ गोबां सानदुं गोसा बा सान्दुं गोसा बा बुहुमनि ग्लबेल वारमिंनि टेम्पारेसार बाङोब्ला बेफोर दैफोरा बरफफोरा एन्टारटिकाफोरनि बायदि बरफनि दैफोरा गलियोब्ला जोंनि ओ बुहुमाव गोबां एबा हादाबाव बा हायाव दैया बारायगोन नङा होमबा। औ दा नोंथांजों रायजलायनानै जोबो गोजोननाय थाबाय आंजों लोगोसे एसे सम होनायनि थाखाय नङा होमबा नोंथां।
औ जोबोद औ गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय।